हेलौ ओ। हेलौ नों थां अ औ। नोंथांजों माने दान्दिसे सम दावबायनायनि बागैसो सावरायनो गोसो जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथां।
औ। दा जोंहा दावबायनाय होनोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो होनो नङा होमबा।
औ औ औ।
दा दावबायनायनि बेलायाव जोंहा ओ बायदिसिना रोखोमनि दावबायनाय दङ। ओ जोंहा बायदिसिना खामानि दामानिनि थाखाय बायदिसिना गोजान जायगायाव थांनायखौबो बिखोनो दावबायनायबो होनो बेखौबो।
औ
ओ दा बेबायदिनो जोंहा ओ बायजोआव एबा हाजो हाला हायेन जुवेन बेफोरसा ओनसोलाव ओ ज' ज'यैनो लोगोफोरजों एबा न'खरनि ओ सुबुंफोरजों माने दावबायहैनाय एबा पिकनिक जाहैनाय बेबो मोनसे दावबायनाय।
औ।
दा नोंथांनि बादिब्ला सरासनस्रा ओ दावबायनायनि गुबै जाहोनखौ मा होनना सानो नोंथाङा? जेनेबा हाजो हाला मिथिंगा बायदिसिना नायनायखौ ओ माने सरासनस्रायै जोंहा ओ जे लाइमोनफोरा जे दावबायो आथिखालाव हाजो हाला जौयेन हायेन बेफोराव माने दावबाय हैनाय खो नोंथाङा ओ माने बिनि गुबै जाहोना मा होनना सानो?
अ आथिखालाव माने ओ जोंनि लाइमोनफोरा माने दाबसेनिफाय दाबसे जायगा माने सरासनस्रायै माने बबेबा हाजो हाजो जायगा बा दै बाग्लायनाय जायगा बेफोराव बांसिन माने दावबायहैनायखौ जों जों नुनो मोनो। बेखौ जोङो जों नायोब्ला माने गावसोरनि उसुखुथु मोननाय गोसोखौ माने बेरायग्लांहैनानै बा दावबायहैनानै गोजोन गावनि गोसोखौ गोजोन होनो बा खुसि लाखिनो थाखाय बांसिन ओ दावबायहैनाय होननानै आं सानगोन आरो। बे हा-हाजो सेर सेर बेराय हैनाय बा दैमा दैसायाव ओ गरम जायोब्ला दुगैहैनाय बेफोरखौ माने गावसोरनि उसुखुथु मोननाय गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बिथांमोना ओ थाङो। आरो बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा गावसिनि लोगोफोरजों सुखु दुखुनि बाथ्रा रायज्लाय रायज्लायो बा बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावनि गोसोफोरखौ खुसि खालामनायजों लोगोसे इयुनाव मा मावलांगोन बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों माखासे थांखि लायो।
औ औ औ दा नोंथाङा मोन मिथिखागौ जानांगौ जे दावबायनाया आथिखालनि बाथ्रा नङा। बेयो माने गोदो गोद गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि आरोना
औ।
दा माबायदियै बुंनो थाङोब्ला ओह जोंहा गोदो गोदाय जोंनि आजै आजौमोना ओह ओह माने गोदोथ' जोंहा ओरैनो न' बां लुनाय गैयामोन। ओह गोदो माने आवगोलनि समाव। बिदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुब गुबुन दाबसे जायगासिम बिसोर दावगायोमो माबा दावबायोमोन। ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं एबा बिसोर गावसोर सिखार खालामनो थाखाय माने दावबायनाय जायोमोन आरोना।
औ।
दा आह बै समनिफ्रायनो जोंहा बि बिदि हुदा जायै जायै जायैनो एबा बेखौ ओह बे खान्थिखौ मानिनानै सोलिनायनिफ्रायनो जोंहा दा बेफोरजा जाबाय आरो। दा गोदोथ' जोंहा दावबायनायनि गुबै थांखिया बेनोमोनदि जानाय आदार बुथुमनाय।
औ।
औ दावबायनाया बायदिसिना रोखोमनि जाहैबाय आह बिदिनो मिथिंगायारि दावबायनायाबो मोनसे दा नोंथाङा जे जेरै दहायसो बुंलांबायजे जोंहा दावबायनाया गोसोनि सुखु दुखु एबा गोसोआव मायबाफोर ओह सानखांनाय सानहाबनाय थायोब्ला बेखौ माने होखारनो एबा जानगार होनो थाखाय दावबायनाया बांसिनैनो जायो आथिखालनि मुगायाव।
औ।
ओह दा जोंहा दावबायनाया बायदि रोखोमनि थायो जेनेबा ओह मा बुङो बेखौ उरां जाहाजजों दाव बायनाय गारि मथरजों दावबायनाय। ओह बेफोरनि सायाव एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जे ओह जेनेबा दावबायनाया बा दावबायगोन जायगाया माने गोजान जायोब्ला बियो ओह जोंना उरुप्लेनजों जागोन बा दावबायनाय जाय जि-जि जायगायाव जोङो दावबायगोन बे दाव दावबायनाया खाथि जायोब्ला बिनि ओ हान्थामेला राहा लामायाबो गुबुन जागोन बा ट्रे-ट्रेनजों जानो हागौ बा बासफोरजों जानो हागौ। बेबायदि आरो दा सासे बै मानसिया बबे जायगायाव दावबायगोन बे जायगाया गोजाननि सि याव सोनारगोन बे दावबायनाया आरो गावनि ओह गावनि रांनि सेयाव गाव बेसेबां माने रां होनानै माने बेसे मोजां जायगा माब-माबाजों मोजांजों थांनो हायो बे गाव गावबोनि ओह होनो हानायनि सायाव सोनार सोनारगोन होननानै आं सानो नोंथां
औ नंगौ जोंहा दावबायनायनि बेलायावनो मोनसे नामदांखा एबा बयदिजो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे दङ जे हाजो दावबायनाय
औ
ओ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ एबा थांफेरबाय जानांगौ दा हाजो गाखोयोब्ला जोंहा माने एसे सांग्रां जानांगौ जायो ओ जेरैबायदि जोंहा हाजो गाखोनायाव जे ओ बबेबा अन अन्थायाव गानांगौ बबेबा अन्थायाव गानानै गोग्लैनाय एबा बायदिसिना एम्फौ एनला अरनाय बेफोरनिफ्राय ओ बासिनो एबा जोंहा हाजो गाखोयोब्ला सायावथ' जोंहा फिथाइ सामथाइ बायदिसिना मोननो थाङा ओ बिनि थाखाय मा बोरैहाय थागथियारि जानांगौ एसे बुंफोरना होदों नोंथाङा
ओरैनो हाजो दावबायनाय बा हाजो गाखोनाय आं बेबायदि हाजो एसेबां माने गाखोफेराखै थेवबो आंनि नोजोरजों आङो बुंनोसै ए हाजो गाखोयो ब्ला जोङो माने बेबायदिनो जोङो थुबथानो थाखाय माने गन गंसे लायो बा मोजां ओमफ्राय बिब्दिनो लोंनो थाखाय लोगोआव बद दै बथल लायोबा मोजां जा जाथे जोङो हाजो गाखोनायाव मेङोब्ला दैखौ जोङो लोंनो हायो बा बिदिनो जाग्रा एसे एनै माने गोजान हाजो गाखोयोब्ला नों गेजेर समाव नोङो दैबो गांनो हागौ बा माखासे ओंखामफोरबो उखैनो हागौ दा बेनिखायनो फिथाइ सामथाइ लाफायोब्ला मोजां आरो आरो गाखोनाय समाव जोङो जाहाथे नायो नायो बे हाजो गाखोनाय समाव माबेबा हाग्राया हमथानानै बे हमथानानै गाखोनांगौ जायोब्ला बे हाग्राया गुहां ना मा बेखौबो जों नायनांगोन बा हाया जि जायग गायाव नोङो गादों बे हाया गुरै ना गोरा बेखौबो जों नायनानै गानांगोन आरो लोगोसे बे अन अन्थाइफोराव अन्थाइफोर थायो बे अन्थाइखौबो जों नायनांगोन अन्थाइआ ओरैनो थाबथानाल' थादों ना गोरायै थाबथाना थादों जाहाथे जोङो बे अन्थाइआव गानानै जों गाद्लिन लाङा बे बेफोरखौबो जोङो नायनानै गाखोनांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ दा बेबायदिनो जोंहा हाजो गाखोनायाव बेफोर मोनसे हरखाब ओ जाब्रबथाय जानो हमो आरोना। ओ बेनि खायनो माने जोंहा थाग थियारि जानानै थांखानांगौ। दा बिदिनो जोंहा मोनसे जाथाय जाबावनो हमो आं दहाय बुंनाय बायदियै जेन'बा बायदिसिना नोङो हमनानै ला जिबौ अरबाय बायदिसिना बिस गोनां ओ जिबफोरा अरोब्ला बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा। साखाथिनि फाहामसालिनिफ्राय बायदिसिना मुलिफोरखौ लांफायोबा मोजां जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
जाथे नोंथाङा मायबा मोनसे जायगायाव दावबायनानै खुसि लानायनि सोलाय दुखु जानानै फैया। ओ बिनि थाखाय माने। ओ थाग थियारि खालामनाया गोनांथार।
औ।
दा नोंथाङा दावबायनायनि सायावनो माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा? जेनेबा गोथौयै।
औ नोंथाङा ओरैनोथ' दावबायनाया मोनसे सोलोंथाइ बायदि। दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां। गियान मोननो हायो जाय गियानखौ जोङो बिजाबफोराव मोना। बे गियानखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों बा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै गावनि मेगनजों। नायनानै आरो नायनानै आरो बे जायगायाव थांनानै बा बे जायगानि मानसिफोरजों रायज्लायनानै बे बिनि गेजेरजों जोङो गोबां गियान मोननो हायो। ओ बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो। बे ओनसोलाव थानाय मानसि साननाय हनाय बे ओनसोलनि हारिमुवा माबायदि बे जायगाया माबायदि बा बे ओनसोलाव माबोरै सोलियो। बेफोरनि बाथ्राखौ जोङो। बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला बेखौ जोङो मोजाङै मिथिनो हायो आरो।
औ नंगौ दा नोंथाङा जे बुंदों माने। बेयो मोनसे माने गोथौ ओंथि फोरमायो जेरैबायदि जोंहा दावबायोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थांनायल' नङा ओ बेयाव थांनानै जोंहा। मोनसे माने मा मा ओ बेसाद एबा माबायदि सोलियो बे ओनसोला बेखौ माने मेगनजों नुनाया माने बिजाबाव नुनायनिख्रुइ ओ माने साबसिन होनना बुंनाय जायो आरोना।
औ।
जेनेबा। ओ नोंथाङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गामियाव दावबायोब्ला बै गामिनि थानाय जानाय लोंनाय बायदिसिना दानाय गान गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मोनथिना मोनो आरोना। बिफोरो माने जेरैबायदि बिजाबाव लिरना दोननायनिख्रुइ नोंङो थांनानै मेगनजों नुयोब्ला माने बिनि गियाना माने बिजाबनि गियाननिख्रुइ बांसिन एबा मोजांसिन होनना बुंनाय जायो।
औ
दा बिदिनो जोंहाथ' दावबायनाया गावनि जेनेबा गोसोनि बायदिसिना हेंथा एबा गोसोआव माबाफोर सानहाबनाय एबा गावखौनो खुसि लाखिनो एबा लोगोफोरजों सरासनस्रा सम बारहोनो थाखाय दावबायनाय खौ बांसिनै नुनो मोनो दानि जुगाव।
औ
ओ दा बिदिनो नोंथाङा जेनेबा दावबायनायाव ओ मा होनो बेखौ बरफ ओनसोल ओ बिफोरसा गोबां दावबायनाय नुनो मोनो। बरफ ओनसोलाव दावबायोब्ला ओ माबायदियै थांनांगौ एबा लाहार फाहार खालामनांगौ एसे सुंदै बुंनो हागोन
अ नोंथां बरफ ओनसोलाव दावबायोबा थ' जोंङो बेयावहाय जोंङो माखासे गिबियावनो जोंङो बुंनांगोन खि बे गावखौ माबोरै रैखाथि होनो माने गोजांनायनिफ्राय गावखौ माबोरै जोंङो रै खाथि होगोन बरफजायगायावथ' गोबां गुसु जायो नालाय दा बे गुसु जानायखायनो जोंङो माखासे गुदुं गानग्रा गस्ला बेखौ गाननांगोन बा आयथिङाव जोंङो जुथा गाननांगोन आखाइयाव मुजा बेफोरबायदि बे खौ जोंङो गाननांगोन लोगोसेनो बर' बाव थाङोब्ला बे जायगानि बरफआ माबायदि बेखौ जोंङो जाहाथे गाब्र'नानै गोदोलाङा बेनि फारसे जोंङो गिबियावनो सांग्रां जानांगोन आरो बै बरफ जायगायाव थाङोब्ला बे जायगायाव थानाय माने दावबायग्राखौ-दावबायग्राखौ जायफ्रा दैदेनो बा जायगाखौ दिन्थियो बिनि बिथोन बायदियैसो बे बरफ जायगायाव माने जायगाखौ बेरायोब्ला बा गिदिङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय दिनै गोबां मिथिस' हायै माने गियानखौ मोननो हाबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर दा अब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ जागोन दे
दे नों थां